हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
ओं खोनादों नोंथां।
औ दायोथ' नोंथाङा ओरैनो दङ' ना?
ओं ओरैनो दङ' आङो।
औ अब्ला माने दायो आङो नोंथांजों ओ जा संनाय खावनाय एबा जा ओंख्रि एबा ओ जा आदार संनाय खावनाय बेनि सोमोन्दै एसे रायलायनो नागिरदोंमोन।
ओं रायलायजागोन दे नोंथां रायलायनो हागोन।
औ अब्ला जोंनि ओ गोदोनिफ्रायनो माने गोबां दोरोङारि ओंख्रि दङ' माने बेफोरखौ संनाय खावनायनि आदब खान्थिखौनो माने एसे सावरायनोसै आरो नोंथांजों।
औ जायो सावरायजागोन।
औ अब्ला संनाय खावनाय बुङोब्लाथ' जोंनि ए जेरै एवफ्रामनाय आरो जुब जुब संनाय बा ओ ओबबा बेबायदिनो बिदै दोननानै संनाय बा रोसि बानायनाय बा बेबायदिनो लाव लाव संनाय रुनाय आरो सावनाय मेनाय बेबादिनो गोबां ओ नुनो मोनो नङा ओनबा नोंथां
ओं नंगौ जाहैबाय नोंथां सैथो
औ थारमाने आङो ओ नोंथांनि ओनसोलाव बा नोंथाङा मिथिनाय बादिब्ला माने माखासे ओंख्रिफोरखौ ओंख्रि संनायनि आदब खान्थिखौ सोंनो नायगिरदोंमोन आरो
ओं सोंनो हागोन दे नों
औ अब्ला जोंनि जोंनि गेजेराव मेहेन नारजिजों अमा जाखौ माने बयबो गोथाव मोनो बेखौ संनायनि आदब खान्थिखौ आङो माने नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो सानदोंमोन जुदि नोंथाङा मिथियोब्ला
औ त' नारजिजों अमाखौ ओं आङो मिथियो मिथिनाया आङो गाव खोब गोथाव मोनो नालाय। बेखायनो आङो संनो रोङो आरो
नंगौ औ नोंथां नोंथाङा बुं बुंनो हागोनना
औ गिबियावनो जोंनो ना नांगौ हो
हेलौ ओ एसे नेटवार्क प्रब्लेम जादों खोमा नोंथां
अ दायो खोनादोना खोनायाखै?
अ दा दायो खोनादों।
औ औ
थ' नारजिजों अमा संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नारजि आरो अमा बेदर खौ नांग्रोगोन आरो नोंथां।
नंगौ
ओ जोङो नारजिखौ माबायदि मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ फाथो जोङो जि फाथो नै दा दैज्लां बोथोराव जों फाथो थायोना बे फाथोखौनो जोङो ओ दाननानै बिलाइखौ खानानै फोराननाय जायो आरो। सान्दुं दुंबा ओ त' बेखौ फोरानबाथाय बे फाथोआनो गोरान जानानै नारजि जायो आरो।
नंगौ
औ त' बे नारजि जायोब्ला बेखौ बे नारजिखौनो लानानै जोङो नारजि अमा संनाय जायो आरो
बेखौ माबायदि सङो होनना बुङोब्ला आंनि नियमाव बा आंनि खायदायाव आङो
गिबियावनो नारजिखौ दसे समनि थाखाय सोमना दोनो आरो बेनि उनाव सोमना दोननायनि उनाव आङो गोखाया एसे खारथों होननानै बेखौ ओ रुयो आरो ओ एसे सारायफोराव एसे रुदबनानै लायो आरो दसे ओरैनो से मिनिटसोनि थाखाय
नंगौ।
बेनि उनाव रुखांनानै बेखौ आरामनो बिजाला खारनाय बायदि साब फानो सुनानै लासिगोन आरो सुनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ ओ आङो हायो आरो मिजि मिजि हानानै लायो आरो नों जियाव सं जियै सं संगोन नोङो दोफोरावबो संनो हायो बा नोङो सारायाव संनो हायो बेफोरबायदि संग्रा आइजेंयावनो आङो डाइरेक्टनो सुना लाबोनानै हाना लाखायो आरो ओमफ्राय बेखौ बेयाव जियाव हादों बे दोखौ बा बे सारायखौ आङो अरदाबाव जानना होनानै डायरेक्ट बेहाय खारै आरो संख्रि होनानै बेखौ डाइरेक्ट नाफ्लेनाय जायो आरो
नंगौ
औ बेबायदि बेबायदि आंनि खोन्थानायखौ माने नार्जि दोलोजों अमा बिदि होननानै बुंङो आरो थ' बिदिनो ओं डायरेक्ट बिदिनो नाफ्लेनानै लासिगोन ओमफ्रायो बेखौ खारै संख्रि होनानै नारफेना लानानै बेहाय दै होना दोनसिगोन आरो बेखौ आरामनो ओमफाय दै होना दोनबाय थानायावनो जोंङो फारसेथिं अमा बेदरखौ एवनानै लानांगौ आरो एक्सट्रा आयजेंआव एक्सट्रा सारायफोराव जोंङो बेखौ एवनानै लासिगोन जोंङो अमा बेदरखौ गिबियावनो साफायै सुना लानानै बेहाय जोंङो सोरबाया रुनानैबो लायोथ' आंङो रुवा आरो बांसिनानो अमा बेदरखौ आङो रुनानै लाया बे नारजियाव जुदि अमाजों संङो नारजिखौ अब्ला अमाखौ एसे मेजेम मेजेमखौ होबाथाय खोब गोथावसिन जायो आरो नोंथां
थ' बिनि थाखायनो अमा बेदरखौ एक्सट्राथिं एवना लाग्रोयो आरो बेहाय जि नांगौ जों बानलु संख्रि सामब्राम गुफुर हायजें हा हालदै थाव ओ जों मा नांगौ पियास बेफोरबायदि नांगौखिनि मस्ला मस्लिखौ होनानै बेखौ बेखौ आरामै गोजा जाजासे फ्राम फ्राम एवना लानानै ओमफफ्राय बे फारसेथिं जोंनि जानना दोननाय नारजिया गोदौ ब्ला बेहाय अमा बेदरखौ हरना होयो आरो थ नारजिया आंना गिबियावनो बेहाय नाग्लिखाना लाबाय नालाय बेनि थाखायनो आंना सानो गोनां थि गैला आंना गेब्लेखाबाय थ' बेबायदिनो दसे अमा बेदरखौ होनानै मोजाङै गोदौहोबाथाय दसे रानहोनानै आरामनो गथा गथा दोलो दोलो खालामोबानो बेनो माने नार्जि दोलोजों अमानि महर मोनबाय आरो आंनि संनाय स्टाइलाव औ
नोंथांमोना जोबोर मोजाङैनो खिन्थाबाय माने नारजिजों अमा संनायनि सोमोन्दै
औ नंगौ नों
जोंनिफ्रायबो नोंथां बुंनाय बादिनो सङो नाथाय माने एसे आलादा आरो एसेल' ओ बाददि बुःङोब्ला नोंथां बुंनाय बाददिनो दे नथाय जोंङो माने बेबादि अमाजों नारजि होनोब्लाथाय माने गोबाङानो आरो माने फोराननानै लानाय अमा अमाखौ अमा
औ
औ माने गोथांबो जायो नाथाय बांसिन आरो बांसिन गोरानखौनो जायो माने अमाखौ लाबोना दोननानै बेखौ रुसाबो आरो जाहाथे बियो गाज्रि जाया आरो रुसाबना दोननानै बेखौ दाला बा सान्द्रियाव माने सान्दुंआव जुदि सान्दुं गैयाब्ला माने अर अरनि एसे गोजौआव माने सद्रि खानानै दोनो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
बेफोराव माने फोराननानै लायो आरो अमाखौ बेनि उनाव जुदि दाबा मोननै दाखानानैबो माने जा जायो आरो बेखौ माने जो नारजिजों नोंथांङा बुंखांबाय बुंखाबाय जे नार्जिखौ माबा दै बानाययो फाथोनिफ्राय खानानै फोराननानै बेखौस बुंखाबाय थ बेबादिनो माने नारजिखौ बानायो आरो नारजिखौ नोंथाङा बुंनाय बादिनो सारायाव जाननानै खारैजों बेखौ एफ्लेनानै होयो बेयाव दै होनानै दायो बे फोरा फोराना दोननाय अमाखौ माने आ जदि एसे गिदिर गिदिर जानो गोसोबा आ बेखौ हायालासे होनो हायो आरो जुदि सोरबाया उन्दै उन्दै जानो मोजां मोनो बिसोर एसे माने दाबा बा साखुफोरजों हानानै लायो आरो अमाखौ बेनि उनाव मेजेमखौ होयो बांसिन आरो मोदोमखौबो होयो बेनि उनाव बे फोरखौ माने बै संनाय नारजियाव होनानै बेफोराव माने नोंथाङा बुंनाय बादिनो नांगौ जानाय माने संख्रि बानलु बेफोरखौ होयो आरो बेबायदिनो माने दसे गोदौ हाबहोनानै बेखौ मोननायसिमहालागै गोदौहोनानै बा संनानै बेबादिनो माने नारजिजों अमा जोंनिथिं सङो आरो बेबायदिनो
नंगौ औ
औ आरो बेबादि जों गोबां ओंख्रि मोननो हायो नोंथां जे अनलाजों दाउ बा मेवाइ अनला बा मैथाजों ना गोरलै बा बेफोरबायाददिनो सबायजों साम' बेबायदि गोबां दं आरो नोंथां
औ नंगौ
औ अब्ला नोंथाङा बै मेवाइखौथ' गोथांबो जायो आरो गोहैबो जायो नङा
ओं ओं जायो नांगौ
औ नोंथाङा गोखैखौ जाखोननाय नामा माने बि जुब जुब बिदै बा रुसि बानायनानै ना गोरानजों बा ना गोरलैफोरजों जायोना
औ औ मा होनो मेवा गोखैखौ बांसिन जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदि नाजों जायोब्ला बे जेबो होदेरा लासिनो जायोबा आरो मेवा गोखै जोङो जि दााबायदि दैजलां बोथोराव जों मेवा मोनगोन थांगोन नालाय बेबायदि मेवाखौनो जोङो माने ओरैनो आरामनो बिगुरखौल' जिरनानै जोङो फैयामाव हानानै सोना दोनोब्लानो बेनो माने हारं जोंनो गोखै जायो आरो बेहाय जेबो एक्सट्रा जेबो मा होनो मस्ला मस्लि बा बानलु बेफोरबायदि होदेरनानै आस आस आसार बायदि सोना दोनलायलायनाङा आरो बेखौ ओरैनो हानानै सोनाबानो बेनो हारसिंनो गोखै जाना थायो नालाय बेफोरखौ जोङो रुदबनानै जानो हायो नाजोंबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ना गोरानजोंबो ना गोथां बिदिनो ना फिसा बा जोङो मालाबा अमा बेदर बयलार बेदर बेफोरबायदि बेदरफोरावबो जोङो एफा एनै होदेरनानै जानो हायो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ आंथ' साबसिन ओ गोखैखौसो आङो साबसिन मोनो नों दा नै बेबायदियाव डाइरेक्ट दान ग्रो मोना जानायाव आङो अनलाजोंल' गोथाव मोनो ओमफ्राय बा दालिफोरजों खारै बेफोरबायदिल' गोथाव मोनो ओमफाय बेनि अनगा आङो आरो सोरबाया फ्रायबो एवना जायोनो आं जाफेराखै आरो
नंगौ नोंथां आंबो
औ ओमफायो गोखैखौ आङो साबसिन मोनो आरो जानो थाखाय बेनिखायनो आङो बांसिनानो खनफ्रोम बोसोरावनो आङो गोखै खालामनानै दोनो होननानै बुंनो हायो आरो
नंगौ
नंगौ औ
औ अब्ला नोंथांजों माने जोबोर मोजां नांबाय नारजिजों अमा आरो मेवा आरो जोंहा गोबां दंबोयो नङा होमबा नोंथां?
औ जोंना समाबो थोआ नालाय सावरायस्नो सावरायस्लाबनो
औ नंगौ नोंथां
औ ओमबा जोङो नांगौबा गुबुन मोनसे टपिकाव जोङो सावरायनोसै ना?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दे बिदिब्ला औ दे दोन ओं
औ